हेल'
हेल'
अ नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथांजों आङो माने ओ खोथिया फोनायनि बागै एसे माने सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोनबा
औ हागोन नोंथां
औ खोथियाखौ जों औ औ दे बुंलाय
औ खोथिया फोनाय बुंब्लाथ' दाथ' जोंनिया दैज्लां बोथोर नङा होमबा। बे खोथिया जेराव माइ गायनो थाखाय जोंनिया खोथिया नांखागोन। ओ थिग बेबायदिनो औ थिग बेबायदिनो जोङो खोथिया फोनो थाखाय गिबियावनो जोंनो माइलि नांग्रोगोन। बे माइज्लिखौ जों बिदिनो हाथाय जेनेबा दकानफोनरिफ्रायबो जों बे नारसारि जेनोबा बे ओ मुलि होनो हासार फाननाय दखाननिफ्राय लाबो जोङो। बेफोरो ओ बे खो थिया माइज्लिया जोंनिया बिदिनो बस्थाफोरावबो पेकिं थायो आरो मनाफोरावबो थायो आरो मना थिग बेबायदिनो ओ बायनानै लाबोगोन नङाबा सिगांनि इ थांनाय बोसोरनि बे जेनेबा माइ बोराइफोरखौबो जोङो माइज्लि हिसाबै दोनो। बे माइज्लिखौ जोङो ओ जेनबा खोथियाफोरनि थाखाय जों गिबियावनो बिदिनो फाथोनि बस थायाव हाखर एबा लङाफोराव ओ सोमनानै दोनो आरो हरसे बा हरनै।
औ।
औ बे बेखौ सोमखांनानै दोननायनि उनाव जोङो बेखौ हरसेबा हरनै सोमखांनानै जों बेखौ बोखाङो जेनेबा खोथिया फोनो थाखाय। बोखांनानै जों बेखौ बस्था मायबा मोनसे मोनसे जेन'बा ओ तिलपारफोराव जों बेफोरखौ ओ ब जेनेबा दिहुननानै एसे जोङो लामस्रोनाय बायदि खालामना दोनो। ओ थिग बेबायदिनो बेयाव जोङो बे थालिर बिलाइ ओ गोथांखौ जोङो बेयाव खोबफिननानै दोनो। खोबफिननानै दोननानै जोङो एबा हरस से बा हरनाय थानानै बेखौ फोनो थाखाय जों बेखौ बोखारनानै नायब्ला बेयाव जोङो गाजा अरनायखौ नुगोन आरो नोंथां। औ बे गाजा ओ अरनायखौ नुनानै जों बेखौ उम बिदिनो ओ दुब्लि एबा फोथाराव फोनो थाखाय जों बेखौ बिदिनो दुख्लि एबा गामला फोराव लानानै जों बेखौ सास्रो सास्रो फोयो आरो नोंथां।
औ।
औ। फोनानै ओ जों बेखौ सास्रो सास्रो फैयो। बेयाव जोङो बिदिनो फो थारखौ मोजाङै जोङो मोनहोग्रोयो एबा दैफोरखौ मोजाङै सोग्रोनो लायो फोथाराव। बेबाय ओ फोग्रोयो। जेब्ला बे फोखालिनो जुदि हराव जोङो अखा मोनोब्ला बे खोथिया माने मोजां जाया आरो माने बेथ' बिदि खास्रा जोबनाय गोजान गोजान जायो नालाय। बियो गेसें गेसें जानानै जोंनिया खोथियाया मोजां जाया। बेनिखायनो जों खोथिया फोखालि जोङो जोबोद ओ सिनता जायो आरो ओ खायसे खायसेफोरा जेनेबा हरफोरावसो अ खा फैगोन नामा बिदि साननानै माने गोबां लस जागोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
थिग बेबायदिनो जेब्ला खोथियाया जौवो अब्लाथ' जों बे खौ माइ गायनांगोन। ओम माइ गायनो ओ जेनेबा खोथिया फोनायावथ' जोङो बिदिनो हालेवखांबाय आगोलथ' जोंनिया बिदिनो मोसौजोंसो हालेवोमोन। मोसौजों हालेवनो थाखाय जों गिबियावनो बेखौ हालिवखांनानै जोङो लास्टाव खोथिया फोनो थाखाय जों माबा माबायोमोन आरो मै होयोमोन मै होना स्लिम खामोमोन। खिन्थु दा बिब्दि मोसौजों हालेवा जों ट्रेक्टरजोंनो एवनानै खोथिया फोयो आरो बिदिनो खोथिया फोखांनायनि उनाव जोङो माइ गायनो थाखाय दुब्लि एबा फोथारखौ मोजाङै हालेवना लाग्रोनानै बेयाव हासार होग्रोनानै आरो बेयाव ओ खायसेया हाग्रा थैनाय मुलि होनानै जोङो ओ माइखौ ओ गायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बिदिनो गोबां रोखोमनि माइ गायो जों बिदिनो रनजित अनजना बिदिनो बंगबन्धु बायसमति माइ ब्रा बिनो जोसा गोबां ओ माइ गायो आरो इदिनो जोसा माइ बुं बाथ' जोसा माइया जोबोद मोदोमो नङा होमबा नोंथां ओंखामफोर जानो थाखायबो जोबोद मोजां। औ बेयो माइरंआ मोदोमबाय थायो जोंनिया बिदिनो माइब्रा बुंब्लाथ' माइब्राखौ जोङो माइब्रानि फिथाबो हावजायो आरो जों माइब्रानि जुमायबो संजायो माइब्रानि जुमायखौ जों बिदिनो बैसागो मागो फोरबोआव बांसिन सङो आरो नोंथां।
औ औ नोंगौ
ए नोंथां मोननि न'खराव एबा गामियावबो खोथियाखौ माबायदि फैयो एसे फमायनो हागोन नामा?
औ
औ
ओ जों जोंनि फ्राय बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो ओ नोंथाङा दा जेरै होनलांदों बेफोरबायदिनो फोनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलावबो।
औ औ नंगौ बिदिनो ओ बि दिनो नोंथांमोनहा खोथिफोनो थाखाय बिदिनो औ ट्रेक्टरजों हाल एवो ना मोसौजों हाल एवो नोंथां?
औ औ जोंथ' ओ दाथ' माने बांद्राय मोसौजों हालौला। दानियानाथ' बांसिन माने बिदि ट्रेक्टर गारि बिदि जों हालौवनाय जायो आरो औ बिदि माने जोङो दानिया बांसिन बिदिनो ट्रेक्टर फोरजोंसो हाल एवनाय जायो। बिजोंनो जों हाल एवनानै खोथियाखौ फोनाय जायो आरो। आरो जों खोथियाफोरनि थाखाय ओ खोथियाफोरनि थाखाय जोंनो माने ओ दुब्लिखौ माने मोजाङै हालेवनानैसो बेखौ फोमोननानैसो जोङो अ ओ हासार बायदिसिना बेफोरबायदि ओ हासारखौ सारनानै जोङो खोथिया फोनाय जायो बे हासारखौ मानो सारो जोङो ओ मानोना जोंनि खोथिया मोजाङै मोजाङै जायो जेनेबा मोजांङै जायो ओ बुरजा जायो। आरो गोजौ जायो बेफोरनि थाखायसो आरो ओ एम्फौ एनलाफोरा जाहाथे बेखौ जानानै गाज्रि खालामा बिनि थाखायनो जोङो माने हासारखौ सारनाय जायो आरो बे दुब्लियाव औ बेखौ सारखांनानैसो जों माने बे खोथियाखौ ओ माइखौ फोनाय जायो आरो औ नंगौ। आरो जों ओ बे खोथियाखौ मोन माने बेले गुबुन गुबुन रोखोमनि खोथिया फोनाय जायो जेरै अन्जना बेफोरबायदि बासमति रनजित बेफोरबायदि बायदिसिना रोखोमनि माने खोथिया फोनाय जायो आरो।
औ नंगौ
औ
औ नोंथांमोननि जेनेबा ओ नोंथांमोननि न'खराव जेनेबा बिदि खोथिया फु-फुनो थाखाय नोंथांनि न'खरनि मानसिफोरानो फुयोना गुबुन मानसिफोरखौ फुनो लाबो नोंथां?
औ औ जों जों जोंनियावथ' जोंनियाव बिदि ओ बुहुद माने बिदिनो खोथिया फुग्रा दङ नालाय बेनि खायनो आरो जोंनाथ' सम माने मानसिफ्राबो माने बिदि ओ सम गैयाना फुनो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनांगौ जायो गावबा गाव माने खामानियाव थांनाय जायो। बेनिखायनो जोङो ओ न'निफ्रा माने फुनो सम मोना जायो आरो बेनि थाखायनो जोङो गुबुनखौनो लाबोनानै हाजिरायै हाजिरा हिसाबै जोङो फुनो होनाय जायो आरो बेफोरबायदि माने बांसिनानो बेफोरबायदि खालामो आरो। औ बिस आरो बिसोर बिसोरखौ माने फैसा होनानैसो रां होनानैसो बिसोरखौ फुहोनाय जायो।
औ बिदिनो औ औ। बिदिनो जेनेबा गोबां गोबां जेनेबा जायगाफ्राव माने दाब दाब जायगायाव एसे आलादा आलादालै नोंथां खोथियाफोर फुनायफोरा जेनेबा खायसे गामिफोराव जेनेबा हौवा मानसिफोरा खोथिया फुवा आरो नोंथां माने रोङा बिदि होन ना बुंङो ओमफ्राय बिदिनो हिनजाव आइजोफोरासो बांसिन फुंनाय नुयो आरो खोथियाखौ। ओमफ्राय आरो खायसे गामिफोराव ओ जे हिनजाव मानसिफोरा खोथिया फुनो रोङा हौवा मानसिखौसो बांसिन फुनाय नुयो। जोंनि गामि ओनसोलाव बिबदि सोलिबाय दङ आरो दा जेनेबा खोथियाखौ जोंनि गामि एबा ओनसोलाव बिदिनो खानसे बिदिनो हजिरा एबा खामला फुला आरो नोंथां। जोंनि गामियाव दा बिदिसो फुयो सोरबा आखा सिस्टेम फुयो आरो नोंथां। आखा जेनेबा आखायाव बिदिनो दस थाखा बार' थाखा बिदि फुयो आरो माने जाय जेसे हाबनाय बे बेसेबां फैसा मोनगोन आरो
औ नंगौ।
जोंनि गामिबा ओनसोलाव बिदिसो थासारि सोलिबाय थादों आरो खोथिया फुनायाव जेनेबा जाय जेरै हायो बेसेबां फैसा मोनगोन बिब्दि आरो नोंथां।
औ औ औ नों थांमोननिथिं नोंथांमोननिथिं बेफोरबायदिनो खोथिया फुनाया खोथिया फुनायखौ आइजोफोरना हौवाफोरखौ बांसिन माने बिदिनो खोथिया फुनाय नुनो मोनो आरो नोंथांमोननिथिं?
जोंनिथिंथ' बिदि जेनेबा बिदि जोंनियाव गासैबो खोथिया फुयो बिदिनो सेंग्राफोराखौबो बांसिन नुयो आरो बिदिनो हौवा
आरो माने बिदि गथ'फोराबो फुनाय फुनाय फुयो आरोना।
औ नंगौ फुयो माने गथ'फोराबो गावसोरनि खरसखौ दिहुननो थाखाय माने बे जोंनिया दैज्लां बोथोरावथ' जोंनिया बे स्कुल एबा कलेजफोरखौ बन्द' मोनो नङा होमबा नोंथां औ बिनिखायनो बिसोरबो माने गाव इदिनो बन्द' समावनो बिदि गस्ला गांसेबो मोननो हागोन खोमा बिनो गावनि नांगौ खरसा औ औ गाव मेथायफोर जानो थाखायबो आरो कलेज स्कुलफोराव थांलाय फैलाय खालामनो फैसा एसे मोनगोन खोमा होननानै बिसोरो जना थाया आरो गरम बन्द' मोननायखाय बिसोरो माने खोथिया फुयो बिदिनो बिदिनो हिनजावसा एबा सिख्लाफोराबो बिदिनो माइ गायो आरो जोंनिया बिथिं माइआ गायनाया जोंनिया फैसाया बिदिनो थामजौ बाजि आरो नोंथां। बिदिनो फुङावबो ओंखाम ओंखाम बोथिसे दोङो आरो सानजुफुआवबो दोङो आरो सानजौफु सा दोङो आरो।
औ औ
लाइमोनफोरा माने गावसोरनि खरस दिहनो थाखाय माने गायो आरो माइफोरखौबो। गासैबो नोंथांमोननि ओन सोलाव बिब्दि जेनेबा रांफोरा बेसे माइ गायनायाव सानसेयाव?
जोंनिथिं बिदिनो थामजौ आरो जोंनियाव दा माने थामजों जाना दङ ओ गोदो उम माने सिगां थांनाय थांनाय बोसोरफोरावथ' बिदिनो ओ नैजौ नैजौ बाजि बेफोरबायदिमोन आरो नाथाय दा एसे बारायबाय बि ओ दा थामजौ जाना फैबाय आरो थामजौ जाबाय। ओमफ्राय आरो हौवाफोरनाथ' ब्रैजौ बिसोरना माने एसे माने ओ बुरजासिन मानोना बिसिनि हौवाफोरनि खामानिया एसे खस्थ' नालाय औ एसे खस्थ'सिन नालाय हिनजाव फोरफोरनिस्राय माने हौवाफोरना एसे खस्थ'सिन जायो नालाय बेनिखायनो जेरै बिसोरथ' खोथियाल' फुवाना बिसोर माने खोथिया फु आय होयो
औ।
होनांगौ जायो आरो हालेवनांगौ जायो मिचिनजों हालेवनांगौ जायो बेफोरथ' माने बिराद खस्थ' जायो नालाय बेनि थाखायनो हौवाफोरना एस से बांसिन आरो ओमफाय हिनजावफोरना थिनस'न थिनस'आनो आरो थामजौ
नंगौ नोंथां औ बिदिब्ला ओ नोंथां समाबो जाना फैबाय नङा होबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांजों ओ जेनेबा खोथिया फुनायनि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय।
औ दे बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नोसै औ।